हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादों
औ।
-खामदों नोंथाङा?
आं ओरैनो दं नोंथां।
नोंथाङा आंनो औ दङ नोंथां ओरैनो नोंथां -खौ आं फन खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों आं दसे सावरायनो नागिरदोंमोन सावरायनो हागोन
औ औ हागोन नोंथां।
औ नोंथांजों आं माने जोंनि नोंसोरनि न'खराव बा जोंनि बर' न'खराव मा मा इदिनो जिब जुनारफोरखौ फिसिनाय जायो दाउ अमा हांसो मोसौ बोरमा बेफोरनि बागै एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन
औ नोंथां देनाय बुंनायसाय औ
नोंथांमोननि न'खराव मा मा दाउ अमा मोसौ बोरमा मा मा फिसियो आरो माबोरै माबोरै फिसिनानै बेफोरखौ फोथांनानै लाखियो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनायसाय
औ नोंथां जोंनि न'खरावहाय दायो उम दाउ अमा मोसौ बोरमा बैफोरखौनो फिसिनाय जायो नोंथां
औ औ
औ बैफोरखौहाय माबाय फिसिनाय जायो होनबाथाय जों
औ।
मो- मोसौ मोसौनि जोलै जोलैखौ जों न'आव गैयाब्लाथाय। गुबुननिफ्रायब्लाबो आदि बा बायनानै लाबो लाबोनानै। फिनाय जायो बेनि उनावहाय जों बेखौ। ओ मोसौखौ जों। बांसिनानो दुब्लि फोथारफोराव खान खानानै दोननाय जायो।
औ औ नोंथां।
ओ नोंथाङा हायोब्ला एसे फोरमायग्रोदो नामा।
औ नोंथां बिबदिब्ला आं जा मिथिगौ नोंथांनि सिगाङाव एसे फो फोरमायना होनोसै बेफोरबायदिनो मोसौ। खौथ' मोसौखौ जोङो जोलै हिसाबै गुबुननि न'खरनिफ्राय। बा हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनायबो जायो। गुबुन सोरनिबा न'खरफोरनि। ओमफ्राय बायनाबो लाबोनाय जायो बा आदिफोरबो लाबोनाय जायो। बेफोरबायदिनो मोसौआ आथिं थोंब्रै जुनार। मो बेखौ जो बेखौ जोङो बेफोरबायदिनो दुब्लि फोथार फोराव दोनदाल होनानै बेखौ गांसो जाहोनाय जायो। बियो मोसौआ गांसो जायो औ बेफोरबायदिनो। बेयो जोंनो गाइखेरबो होयो बेफोरबायदिनो। मोसौआ दामब्रा दामब्रि मोननै रोखोमनि थायो। बेफोरबायदिनो मोस आरो आरोथ' जोंखौ मोसौआ गोबां हेफाजाब होयो मानो होनो ब्ला जोंनि जोंनि जा आदार ओंखाम बे ओंखामा मानिफ्राय जायो होनब्ला बेखौ जों माइ माइ गायनो नांगौना बे माइ गायनायाव जोंखौ मोसौआ गोबां हेफाजाब होयो। हालेवनायाव हेफ-हेफाजाब होयो जायखौ बुङो मोसौ हा लुवा जाय मोसौ हालुवा बियो जोंखौ बिब्दिनो हेफाजाब होयो हालेवनायाव। बेनिफ्राय बिब्दिनो मोसौआ गोबां रोखोमनि थायो होननानै जों मोनथिनो मोनो। बेफोरबायदिनो सो औ नोंथां बेफोरबायदिनो। बिलाथि जारसि गोब गोबां रोखोमनि मोसौ दङ होनना मिथिनो मोनो नाथाय दा जोंनि न'खराव बेफोरबायदिनो लकेल लकेल मोसौ दङ नाथाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेफोरबायदि बिलाथि जारसि मोसौफोरबो दङ।
औ दङ
औ नोंथां औ बिनिफ्राय नोंथाङा नोंसोरनि न'खराव बोरमा दाउ अमाफोरखौ माबायदि यै लाखियो बेनि
यै लाखियो बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनायसाय। औ नोंथां जोंनि न'खरावहाय। बो-बोरमाखौ बेफोरबादिनो। दुब्लि फोथारावहाय हगारनानै होयोबा उदां उदां फिल्डफोराव। गांसो जाहोनो थाखाय जोङो खानानै दोनहोयो। बिनि उनावहाय जों खायसे खायसे जायखौ बुङो खा-खासि बोरमा बेखौ जोङो न'आवनो न'आवनो दोननाय जायो। बेखौ बेखौ फिसिनो थाखाय जोङो। बायदिसिना मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोथां बुस्थु जेरैहाय गाम्बारि बिलाइ बेफोरबायदिनो ओ बायदिसिना रोखोमनि दंफांनि बिलाइफोरखौ जों हाननानै बोरमा खासि बोरमानो जाहोनाय जायो बेफोरबायदिनो जों बोरमा खासिखौ फिसिनाय जायो आरो अमानि बेलायाव बाथाय जोङो अमाखौबो न'आवनो दोननाय जायो अमाखौ फिसिनो थाखाय जोङो गिबियाव औ माइनिफ्राय माइ सौनानै सौखांनायनि उनाव जे ओंखारनाय जुजाय बा जायखौ बुङो जों गुन्दै बैखौ जोङो न'खराव गैयाब्लाबो
औ
ओ गलाफोरनिफ्राय बायनानैबाबो जों लाबोनानै जाहोनानै फि सिनाय जायो नोंथां ओ नोंथाङा हायोब्ला एसे फोरमायबावदो
औ नोंथां बेफोरबायदिनो एसे आगोलाव नोंथाङा जाबायदि बुंबाय जों जोंनि न'खरावबो बेफोरबायदिनो फिसिनाय जायो बोरमाया बोरमाया बेबो आथिं थोंब्रै जुनार
औ औ
बेफोरबायदिनो जों बोरमा बोरमाया गांसो जायो बा बिफां नि बिलाय जायो बेफोरबायदिनो बोरमा बोरमा बोरमायाबो बेफोरबायदिनो ओ
औ
बेफोरबायदिनो साफ पर गुन्दै बेफोरखौबो जाहोनानै दोननो हायो
औ
बेनि गेजेरावनो दंफांनि बिलाइ बा गांसो
गांसो बे गोनांथार औ नंगौ
नोंथां अमानि बेलायावबो आथिं थोंब्रै बे जुनारफोरावनो गोलैयो
औ नंगौ नोंथां
अमानि आदार बुङोब्ला जों जायखौ बुङो गुन्दै
औ औ
बेखौ होनाय जायो बेफोरबायदिनो ओ जोंनि
औ
निफ्राय मोननाय बेफोरबायदिनो थास' बिफां बेफोरबायदिनो थास'नि बिलाइ थास'नि जोङो औ नोंथां बेफोरखौ जों हा लाबोनानै न'आव बेखौ दैजों रुनानै अर अर लागायनानै दैजों रुनानै मोनो अब्ला बे गुसु जायोब्ला बेखौ गुन्दैजों लगायफाना नानै बेखौबो आदार हिसाबै होनाय जायो औ
नंगौ
औ बेफोर बेफोरबायदिनो अमायाथ' जोंनि बर'नि बेखौथ
बेखौथ' मोनथिखागौ औ औ नोंगौ मिथिगौ
औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो दाउ अमानि दाउ दाउ हांसोफोरनि बेलायावबो बेफोरबायदिनो दाउखौबो जोङो गिबियावनो बेफोरबायदिनो बिदै जा दाउनि बिदै बे बिदैनिफ्राय फिसा ओंखारो
ओंखारो औ नंगौ खालामनानै माब बे देरनानै जेब्ला नो बिमा जायो औ
आ आरो बियो दावदै दैयो दाउदै दैनिफ्राय बे दाउदैनिफ्राय बेफोर बेबायदिनो फिसा ओंखारो बेफोरबायदिनो दाउआबो बेनिफ्राय फ्राय बियो ओम माइरं जायखौ जाय माइरंनि औ बे माइरंखौ होनाय जायो माइरंनिफ्राय य सालिख'नानै मोननाय एंखुर जायखौ बुङो खुर औ बे एंखुरखौ जोङो दावनो सारना होनाय जायो अब्लानिया दाउआ बेफोरबाय
अब्लानिया दावा बेफोरबादि खनजा खनजा आदार जायो औ औ
औ गोजां बोथोरनि बेलायाव जोङो दाउखौ मान गोजां बोथोराव होनोब्ला गुसु थान्दा सुहाबनायजों दाउनि औ नोंथां दाउनि देहायाव औ बा थान्दा हाबनानै बियो लोमजानाय मोनसे हाबनानै मानो होनोब्ला दाउफोरा बेमार जायो थैयो बेफोरबायदि जायोना नोंथां? औ बेनि बेलायाव आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनि। जों जों जा दाउ दोनग्रा गलार बुङो बेखौ गग्रा बे दाउ दोनग्रा न'आव न'खौ जोङो साखोन सिखोन साफायै लाखिनांगौ आरो बे न'आ एसे सानदुं नांनाय जानांगौ। औ नोंथां औ बेफोरबाय दिनो एसे सानदुं नांनायाव जानांगौ न'आ। बेनिफ्राय बे न'खौ साखोन सिखोन सिबबाय थानां गौ, बेनिफ्राय बेन बे न'आव जा दाव दोननाय न' गग्रा बे
औ।
औ जुजाय बा जिगाब।
औ औ बेखौ गेजेर गेजेर न' दाउ दोनग्रा गग्रानि न'आव अर लागायना होनांगौ अब्लानिया जेब्लानोखि बिसो रो औ गुदुं मोनोना अब्ला अब्लानिया दाउफोरा बेमार जानो हा या, लोमजानो हाया बेफोरबायदि जायो बेनिफ्राय जों औ बेफोरबायदि खालामनानै जों दाउखौ रैखा खालामना लाखिनो हायो नोंथां। औ नोंथाङाबो जा मिनथिगौ एसे
ओ नोंथाङानो जाखिनि बुंनांगौ बेफोर बे खिनिखौनो बुंखालांजोब्बाय। नोंथांमोननि न'खरनि बायदिनो जोंहानि न'खरावबो बायदिसिना रोखोमनि दाउ, अमा बोरमा बैफोरखौनो फिनाय जायो नोंथां आरो बैफोरनि अनगायै गुबुन जेबोखौनो फिसिया बुंजायो नोंथां।
औ औ।
ओ होनबा नोंथां जोंना समाबो जाबोबायमोन।
औ।
नोंथांजों आं दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि बागै सावरायनानै जाखिनि मिथियै बा थ्रा बैफोर बाथ्राफोरखौ नोंथाङा आंनो बुंनानै आंखौ मिथिहोनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो जा मोनथियामोन बेनिफ्राय नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो मोनबाय बे फोरखौ मोनथिनानै नोंथांनि आंनिफ्रायबो नोंथांनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर गोजोननाय मोनबाय नोंथां आं जा मिथियै बाथ्रा बेफोरखौ मिथिनो मोननानै।
औ नोंथां।
नोंथां औ समाबो जाबाय।
औ दे बिदिब्ला।
औ औ।